खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
गोजोन फुंबिलिनि गामि जासे हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि औ गाहाम हामलायनायखौ जा सिहरनाय थांबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथाङा दायो मा खालाम गासिनो दङ?
आं नोंथां ओरैनो दं नोंथां।
औ। आं नोंथांनो औ आं नोंथांनो कल हरनायानो जाहोना जाहैबाय आं नो थांजों जोंनि बर - बर' फोरनि फोरबोनि बागैसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां बुं
नोंथां जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे सुंद' सुंद'यैब्लाबो आंनो फोरमायलांनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। जोंनि औ नोंथां जोंनि गोदोनिफ्रायनो सो लिबोनाय एबा आबौ आबैमोननि समनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि बर'फोरनि फोरबोफोरा जेरै आं मोनथिनायाव काथि बैसागो, मागो बैसागु आरो रंज रंजालि बैसागो बेफोरनि मादावनो आं मोनथिनाय बादिब्ला नोंथां जोङो का ति बैसागो थामहिनबा जोङो काति फोरबोखौ जोङो जोंनि आबादथिलिनि थाखाय बा आबादनि मोजांनि थाखाय खुंनाय जायो। नोंथां जेन औ थां जेन जोंनि फसलफोरा बा जोंनि आबादफोरा नोंथां जेन बे बोसोराव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो हामसिन जायो। बेनि थाखायनो जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां। आरो लोगोसेनो जोङो नोंथां मागो खौ मागो बैसागु तामहिनबा माग बिहु होनो हारसायाव‌।
औ।
खौ नोंथां जोङो जोंनि फसलफोर बा फसलफोरखौ माइफोरखौ हाखांनायनि उनाव जोङो नोंथां बे फोरबोखौ खुंनाय जायो बे फोरबोआव नोंथां जोङो बेलागुर बानायो लोगोसेनो जों बे फोरबोखौ जोङो पुस मासनि जोबथा सानखालि जोङो बेलागुर सावनाय जायो। आरो बेखालिनो जोङो दमासि मानिनाय जायो। थामहिनबा जोङो औ नोंथां जोङो लावखार ओंखामबो जानाय जायो।
औ जायो नोंथां।
बेबादिनो नोंथां जोङो बै सानाव ज' ज'यै जोङो फिथा मागिनानै जानाय जायो दमासि सानखालि। बेनि उनाव ओ माग दाननि से खालार खालि जोङो उन्दैया गेदेर खौ मान होनाय आरो गेदेद दा उन्दैखौ बोर होनाय थामिनबा खुलुमनाय बे आदबखौ जों बे आदबखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय रंजालि बैसागु बे फोरबोखौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो जों बेखौ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनि खालार खालि जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि अखानायै से थारिगै जोङो मागोनि बायदि मागोनि बायदि जोङो गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ बोर होनाय बे हाबाखौ जोङो लायो थामिन बा खुलुमनाय हाबा बेखौ लायो आरो बिनि अखा अखानायै जोङो बोराय बेन्थ' गा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै बा दुखु दाहाखौ बावगारनानै जोङो रंजानाय फोरबो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ औ।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैफोर फोरबोफोरखौ बा काति बिहुखौ काति काति गासाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमैनो काति औ काति फोरबो गासा फोरबोखौ खुंनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय दु-दुब्लि फोथारावहाय जोङो बै सानखालि साथि लगायनाय जायो मानो होनोब्ला जाहाथे जोंनि आबादथिलिफोरा बा जोंनि माइ आबादफोरा फसलफोरा बे बोसोराव साबसिन हामसि नै जायो बैनि थाखाय जोङो बै बै सानखालि जों आबाद फोथाराव खाथि खाला लगायनानै लगायनानै फुजिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा बैफोर फोरबोफोरनि अनगायैबो मा मा फोरबोफोर मिथिबावगौ नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बाथौ फोरबो जोङो मागो दाननि बाथौ फोरबोखौ जोङो मागो दाननि नैथि मंगलबाराव खुंनाय जायो। बेखौनो बेखौ जोङो सारा जोंनि बुहुमावनो‌ बाथौ धोरोम धोरोमारिफोरा खुंनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ जोंनि थांना थानायाव बा बे बोसोराव जोङो मोजाङै मोजां थांना थायो जाहाथे जोंनि जिउ खुंनायाव नोंथां दुखु खैफोद फैया बेखौ लानानै जोङो बेखौ खुं नाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा नोंथाङा दायो बाथौनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
आं बाराखौथ' बुंनो हानाय नङा नोंथां ओरैनो नों नोंथाङासो एसे सिगाङाव बुंखाबाय जों माबादिहाय फोरबो फालिनाय जायो नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय।
औ नोंथां।
औ औ नोंथाङा हाथाराब्ला एसे फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां
औ
जोङो बाथौ धोरोमखौ जोंनि ओ थांनानै थानायाव जिथु मोजां फैयो बेनि थाखाय जोङो फालिनाय जायो। थामहिनबा जोङो बाथौनि सान्थौखौ बुंना बुंनो थाङोब्ला जोंहा बा सान्थौ ओ हा, दै बार, अख्रां आरो अर नोंथां।
औ
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैफोर फोरबोफोरनि अनगायै आरो जेबो गुबुन फोरबो खुंबावला नामा नोंथां?
अ नोंथां जोङो आखन दानाव आखन दानाव जोङो थां आघन फुजा जायखौ जोङो न'खरनि फुजा बुंनाय जायो। बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो लोगोसेनो जों बै सानखालिनो जोङो न'मा न'आव थामिन बा साहानि न'आव जोङो माइनाव फोरबो खुंनाय जायो।
औ नंगौ
बै सानखालि जोङो न'खरनि मोजांनि थाखाय जोङो जोंनि जोंनि न'खरनि मोजांनि थाखाय जोङो फुजा होयो। थामिनबा बे फुजाखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानायबो बुंनाय जायो आरो। नोंथां बै सानखालि जोङो बाथौखौ मोजाङै गोदानै दुंफिनो आरो न'खरनि गासैबो आफा बोराइ बाथौ तामिन बा बाथौनि गुदियाव थामिनबा सिजौनि गुदियाव जोंङो बयबो हान्थु खरायनानै बोर बिनाय जायो आरो नोंथां आफाया बोराइ बाथौनियाव औ नोंथां आरो लोगोसेनो जोंङो साहानि न'मा न'आव जोङो इसिं खनायाव जों माइनावखौ थामहिनबा आइ माइनावखौ जोंङो गाबज्रिनानै जोंनि न'खरनि धोन
थानायनिफ्राय खमाय खम खालामा बा जोंनि न'खरनि धोनखौ जेन बांसिन बांसिन आरोबाव बारायहैयो बेखौनो लानानै जोंङो आइ माइनावनिफ्राय बोर बिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां
आरोबाव नोंथाङा माबफोर मिथिबावगौ नामा?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसाग दाननि जोब जोबथा खालार नङाब्लाबो एसे बैसाग गोदाननि गेजेर ससेयाव जोंङो जोंनि गामियाव मोनसे संसारि फुजा होननाय मोनसे खुंनाय जायो आरो नोंथां बे संसारि फुजायाव जोंनि जोंनि रायजोनि मोजांनि थाखाय खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बे संसारि फुजायाव जोंनि रायजो थामिनबा जोंनि रायजोआव थानाय गासैबो आइ आफा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिसोर गासै गासैबो फैनानै जोंनि आफा बोराइ बाथौनि सेराव बोर बियो बिनायजों लोगोसे नोंथां जोङो बे आफा बोराइ बाथौखौ जोंङो मोजाङै साजायनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथां आरो मोनाबिलि जायोब्ला जोंङो औ औ नोंथां
नोंथाङा बेनिफ्राय आमथि फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ नोंथां आमथि फोरबोखौथ' आं बारा एसे मिथिया नोंथां एसे एनै मिथिनायखौनो आं फोरमायनानै होनोसै नोंथां आमथि फोरबोखौ जोङो जोंनि फिथाइ साम थाय जाय फिथाइ सामथायाइखौ जोङो गोथाङै जायो बैफोर फिथाइ सामथायाइखौ ला नानै जोङो खुंनाय जायो थामहिनबा जोङो बै सानखालि जोङो। थाइजौ खान्थाल बिदिनो जोङो आनारस बायदि फिथाइफोरखौ जोङो बुथुमनानै बा ज' खालामनानै नङाब्लाबो जोङो गामियाव सोरनावबा बिनानै जोङो ज खालामनानै बोराय बुरि
बे गासिखौबो औ जयै जानाय जायो आरो औ नोंथां औ। औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ।
औ नोंथांजों आं जोंनि फोरबोफोरनि बागै जा मिथियै बाथ्रा बेफोरखौ नोंथां आंनो फोरमायनानै आंखौ मिथिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां‌। खोनादोंना नोंथां?
औ